हेलौ
औ
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।
औ मा खालामदों नोंथाङा दालाय?
आंङो दायो ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
औ नोंथाङा होमबा ओरैनो दंथ'योबा नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन नामा?
औ औ हागोन दे नोंथां।
औ होनबा दिनैनि आयदाखौ जोंङो बर'फोरनि गोदोनिफ्रायनो खारै जाबोबाय जाबोनाय
खाबा खारैखौ बोरै बानायो बेफोरनि बागै दसे सावरायनो नामा
औ औ सावरायजागोन दे।
अ नोंथाङा फोरमायग्रोनो ना आं फोरमायग्रोनो?
ओ गिबियाव नोंथां आनो फोरमायग्रोदो। आं नोंथांनियाव नोंथांनिफ्राय मिथिग्रोनो लुुबैदों।
औ दे होबा बिदिबालाय खारै होनबाथ' नों नोंङाबो मिथिखायो जानो हागौना?
औ मिथियो नोंथां।
औ आरो बर'फोरनि गोथावसिन ओंख्रिफोर संनायावहाय बांसिनानो जोङो खारै ओंख्रिफोरखौसो बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो गोथाव मोनबोखायो नङाबा नोंथां।
औ औ गोदोनिफ्रायनो बाहायबोबाय थाखायो आरो
औ औ खारै गिबियावनो जोङो खारैखौ जोङो गोबां माबानिफ्राय मैगंफोरनिफ्रायबो मोनननाय जायो आरो जेरैै सबायै फोनाय मैगंनिफ्राय जोङो सबायखौ फुखांनानै फिथा माबाखौहाय मारा होखांनानै सबायइनि बिफां थाया होमबा
औ औ थायो।
औ बेफोरखौ फोराननानैहाय मोजाङै रानजासे सावनानै बा फोरानखांनानै सावनानै बिदिदिनो हांगार जाहोनानै हाथब्लाफोरखौ जोङो मोजाङै सिथरफोर दाना दोननाय नङा होमबा नोंथां
औ औ दाना दोनै
आरो गोबां बेलेग बेलेग जेरै थालिर होन थालिरनियाथ' थालिर मादानिफ्राय आरो मा होनो बेखौहाय
थालिरनि जि बिफां बिनिफ्रायबो दिर
औ औ औ आरो मुदुफुलनियाबो जायो
औ औ मुदुफुलनि बिफांजों
औ आरो बेसर आरो ओमफ्राय जे गैथाराबा मानसिफ्रा मा मा खालामनो जे कारेन्ट मोनथाराबा बांसिनानो सोरबा सोरबा जिगाब फोरफोरखौबो सावनानैहाय खारै बानायो होनो
अ आङो नोंथां जिगाबजों बानायनायखौथ' दिनैसिम खोनाफेराखै नोंथांनि ओमफ्राय गिबि खेब खोनानाय जाबाय आरो
औ माने जिगाबखौहाय औ जिगाबखौ माने सावनानैहाय हांगारखौ जाबाथाय गला लादु खालामना दोननानै माने मोनथाराबा आरो गैयाबा गैयि समावहाय माने बेखौबो जायो होन्दों आरो मा जानो हागौ बारा गोबाब जाया खोमा आरो
औ औ एसे खम गोबाब जागोन आरोना बेयो
ओं एसे दैल'ल'फोर जानो हानाय आरो ओमफ्राय बिदि थालिर फोरनि बायदि जाया जानो हागौ माथो नि बिगुरखौबो जायो होननानै बुङोमोन मानसिफ्रा
औ।
नोंथांनि बायदिब्ला बबे खारैया बांसिन बिनो गोबाब जागोन बायदि
आंनि बायदिथ' जानायनो मिथिखायो माने थालिर आथियानिया माने मोजांसिन जायोनो आरो खारैफोरा एसे होबानो एसेयावनो नांहोनो
औ औ
नां होनो माने आंबो होयो होनाया इयाव आन्दास मोनो आरो माने एसेयावनो गोबाब जायो आरो बांद्राय बुरजा होबाथाय बारा मोजां जायाना गोबाब जायो
औ आंनि मिथिनाय बायद दिब्लाथ' नोंथां माने थालेरनि थालेर आथियानि जि मादा
बियो बांसिनहाय गोबाब जायो होननानै आं खोनादों आरो
औ औ बेनो आंनि होनायाबो बेनो जि खुनि जाया थालेर होनबाय थालेर आथिया होनबाय आरो आङो
औ औ माने ओ खोनादों माने जोंथ' बेखौ जिथु न'आवनो बाहायबाय थाखायो। बेखायनो जों मोन मोनथिनो मोनदों आरो बांसि हाय जोंनियावबो जों बे थालेरनि जि मादा आरो थालिर फिफांजों बानायनाय खारै बेखौनो बांसिनै बाहायो।
औ बौ आरो दा थ' आथिखालाव बांसिनानो सदाफोरखौसो बाहायनाय नुनो मोनो जों माने बेफोरखौ मावबाय थानो आथिखालनि मानसिफोरा बानाय मोनो माने
गोबां खम बाहायसै आरो बुंनो थाङोब्ला
औ औ आरो सदाफोरखौहाय इदिनो जि रांफोरावनो मोनला बायो नालाय ओमफाय बेफोरखौनो सम लाबोनानै मानसिफोरा माने मावनो बाबाय नालाय बेफोरखौ खामानिफोरखौ सरनो बाबाय नालाय खारै फोरखौहाय बेफोरखौ थालेर आथियाफोर बानायनाय बा बेफोरखौ खारैफोरखौ लादु बानायना दोननायफोराथ' दैयावहाय सरनांगौ ना बेफोरखौनो माने बानाय मोननानै सदा लाबोनानै खम समावनो माने जानाय बायदिना ग्रोयो आरो दानि मानसिफ्रा
ओ आथिखालाव गासिबो थाब जानायखौ नायो नङा होनबा नोंथां
औ नोंथांमोनालाय बांसिन सदाखौ बाहायनो ना ना न'आवनो बानायनानै लानाय खारैफोरखौ बाहायो
जोंनिया नोंथां न'आव बानायनानै लानाय खारैखौनो बाहायो जोंना बांसिनै बे थालेरनि जि खारै बेखौनो बांसिनै बाहायो आरोना। ओ नियावहाय सदा खौ इसेबां माने बाहाया मानो होनबा बेफोरो इसेबां मोजांबो नङा नङा होनबा
औ औ देहानि थाखाय गारजि माने
औ देहानि थाखाय एसे गाज्रि जायोना बेफोरखौहाय बांद्राय बाहायोब्ला जोंना जाबाय बे ओ थालिर बिफांनिफ्राय जि खारै मोनो बे जाबाय जोंना मिथ मिथिंगायावनो मोननाय मोजां नङा होनबा
औ जेबो मुलिफोर होयै जाबाय आरो जेनेबा
औ औ बिनिफ्राय ओ नोंथाङा दहाय सिगाङाव बुंनाय बायदि जोंनियावबो सबायनि जि बिफां बेखौबो बाहायो खिन्थु बेखौ बाहायोब्लाबो खम बाहायो आरो ना।
औ औ बांसिनानो जोंनि जायगाथिंथ' बारा इसिबां सबाय बिफांफोर फोनाय जाया नालाय ओंखायनो बारा बाहायनाय जाया आरो बेखौहाय
औ औ।
औ बै बेसर फोग्रा जायगाफोरावबो जेनेबा बिसोरो बांसिन जायगाफोराव जाय जायगाफोराव बेसर फोरखौ बांसिन फैयो बेफोरावबो माने मानो ओरैनो गारसोस्लाय होननानै माने बेसरफोरखौबो सावनानैहाय बा औ औ ओरैनो बेफोरखौ गारस्लायस्लाय होननानै बानायना दोनो आरो माने बेफोरबो खामानियाव होयो नालाय
औ औ
औ
जोंनिथिंबोथ बिदिनो बांसिनानो बेसरफोर फोनायाबो खम जोंनियाव आरो सबाय फोनायफ्राबो खम बिदिनो मुदुफुलनि बिफांफोराथ थायो खिन्थु जोंनिथिं बुहुद खम बाहायो आरो बेखौ इसिबां माने बानाया जिहेतु जोंनिथिं साफ्रोमनिबो नखराव थालिर बिफां थानाय हिसाबै थालिर फिफांखौनो बांसिनै बानायनायखौ नुनो मोनो
औ माने आरो मुदुफुलनिया माने बारा गोबाब जायो माने ओंख्रिफोराबो गोथाव जायानो आरो होननाय बायदि आं खोनानाय बायदि बेयावहाय जाहाथ जाफेराखै नालाय मुदुफुलनिखौ दैल'-ल' जायनो आरो माने ओंख्रिफोरा गोथाव जायानो
औ बेखौ आंङाबो बाहायफेराखै बारु नोंथां
औ औ जिहेथु बे थालिरनियानो बे थालिर मादा बा थालिर बिफांनियानो माने बेनो बांसिन मोजांसिन जायो होननाय खोनादों आरो आरो जानायजोंबो संनानै जायोना नफोरावबो इयावनो आन्दाज मोनो माने गोथाव मोनो होनानै औ बेलेगफोरनिया बारा माने ओंख्रियाबो बारा इसेबां गोथाव जाया आरो बे थालिरनियाहाय बांसिन गोथावसिन जायो बा मिलौयो होननाय जा होनो आरो माने मानसिफोराबो आरो जानाय मिथि खायोना
ओ जिहेथु जों नोंथां खारैनि बागै सावरायबाय जेब्ला जोङो बेखौबो सावरायनोसै नामा खारै जेनेबा जोङो ओ बर'नि मा मा ओंख्रियाव खारै होनानै जायो नोंथांङा एसे फोर-फोरमायनो हागोन ना?
औ जेरै सबाय ओंख्रि आरो नारजि ओंख्रिया नारजि ओंख्रिखौथ' बर'फ्रा गोथाव मोनखायो जेरै नारजिजों अमा आरो सबायजों दाउ आरो जे बर' फोरनि दोरोङारि हाबायाव बाहायनाय अनला ओंख्रि
औ औ
औ बेफोराव माने खारैखौ बायनायजों आरो गुबुन गुबुन ओंख्रिफोरावनो जे मैगंफोरावबो सोरबा सोरबाफोरा खारैफोर होनानै जानो मोजां मोनो
औ औ नंगौ नोंथां
औ आरो दालि ओंख्रिफोरावबो गोबाङानो सोरबा सोरबा खारैफोर होनानै जायो आरो माने
औ ओ दालि ओंख्रिजों औवा मेवाइ होनानै खारै ओंख्रि जानायखौ नोंथाङा जाफेरबाय नामा?
औ जाफेरबाय जानाया लाय।
औ
औ ए नोंथां होनबा जोंनाबो समा सावरायबाय थागौ जागौ
औ औ
एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा समाबो जाबाय नालाय
औ दे जागोन दे नोंथां दोनथ जासिगोन बिदिब्ला आरो उनाव सम गोरोबोब्ला नोंथांजों सावरायनो मोनफिनगोन होननानै आं आसा खालामो।
औ औ जा दे नोंथां
दे बिब्दिब्ला नोंथां गोजोन्थों।
औ दे